खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा दायो मा खालामदों
थां ओरैनो
अ बिदिब्ला नोंथां आं आंबो ओरैनो दं नोंथां
दे नोंथां मा बुंनो नागिरदोंमोन खोनादों नोंथां
अ नोंथांनो आं कल हरनायनि जाहोना जाबाय बेनो ओ बर'नि ओ फोरबो बर'नि फोरबो ओ फोरबो बुङोब्ला जों आमथिसुवा मागो दमासि बा बैसागु बैफोर फोरबोफोरखौ ओ जों मिथियो बै फोरबोफोरखौ बर'फ्रा सिगांनिफ्रायनो खुंबोदों बा फालिबोदों बेनिखायनो दिनैसिमबो बा दिनैनि समावबो बैफोर फोरबोखौ फालिनायखौ ओ जों नुनो मोनो नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां ओ जोङो बे मोनथाम फोरबोनि गेजेराव मोनसे फोरबोखौ लानोसै नामा
जागोन नोंथां लाजागोन।
अब्ला नोंथां ओ मागो दमासि मागो दमासि। फोरबोआबो बर'निनो मोनसे फोरबो। ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव मागो दमासि फोरबोखौ माबोरै खुंफुंनाय जायो आरो बे फोरबोआव मा मा जाग्रा लोंग्रा ओ मुवाफोर बाहायो बा मा मा हाबाफारिफोर लानाय जायो नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनो हागोन नामा।
हागोन ओ जोंनाथ' मागोआव बांसिनानो जोङो ओ जों माने बेयो गोदोनिफ्रायनो गोदै गोथाव फिथाइ जानांगोन होननानै आरो ओ जोङो मागोआव जोङो बायदिसिना रोखोमनि फिथा बानायनाय जायो। जेरै हुमा फिथा थावनि एनथाब फिथा लारु फिथा बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो जोंना मागोनि गिबि सानखालि जोङो ओ बेबायदिनो गोदान गोदान ओ जोंनि गानग्रा गाननानो जोमग्रा गाननानै जोङो ओ गोदोरफोरखौ मान लायो। बेबायदिनो जोङो बैसागुखौ ओ जों बेबायदिनो मागोखौ जोङो खुंलांनाय जायो आरो जोङो ओ निजिनि न'आवल' नङा नोङो जोङो गुबुननि न'आवबो जोङो ओ आला सि दुमसि जाहैनानै बा जोंनि नुसंसिनि न'आव जोङो थांनानै जोङो मागो दमासियाव जोङो फिथा सौरराय जाहैयो। बेबायदिनो जोङो था ओस जानाय लोंनायाव खालामो।
नंगौ नोंथां। अ। बिनि अनगायैबो आरो ओ जानाय लोंनायनि अनगायैबो मा मा हाबाफारि लानाय जायो नोंथां।
ओ जोंनियावथ' ओ ओ ओ गोथै सि बावनाय होनबा मिथियो नोंथां। अ बेफोरखौ जोङो ओ मागोआव लानाय जायो ओ आरो बेफोरखौनो लानाय जायो नोंथां बिनि अनगा बारा इसे फालिनाय जाया जोंनिखि।
औ नंगौना नोंथां नाथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव। ओ एन्थाब बा फि था बा ओ ओ फिथा लावदुम। बा फिथा हगमा होनदों नोंथाङा। बैफोरखौ मा मा माइरंजों बा बानायनाय जायो।
लावदुमखो जोङो ओ ओरैनो रनजित माइरं बेफोरजों बानायनाय जायो ओरैनो सरासनस्रा माइरंजों आरो जोङो थावनि फिथा एबा एन्थाब फिथाखौ जोङो माइरं गोसोम होनना बुङो बे माइरं गोसोम सोमजों बा माइब्रा माइरंजों बानायनाय जायो।
नंगौना नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंनि ओनसोलाव मागोखौ माबोरै फालिनाय जायो। नोंथांनिसिम आं एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ फोरमायो फोरमायो नोंथां फोरमायनो हागोन।
बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंनो हागोन। आखि मागोखौ जोंनि ओन ओनसोलाव मागोनि सानसे सिगांनो जोंनि ओनसोलाव आइजोफ्रा माइब्रा माइरंखौ सोमनानै दोनो जायखौ एनथाब सिथाव एवनो थाखाय आ बे बायदि बिदिनो एनथाब बा सिथाव एवनो थाखाय नांगौ जानाय नालेंखलर फिथाइ गुर सेनि हाइजें बा सिबिं एनथाब बानायनायाव नांगौ जानाय गासैबो सै मुवा बेसादफोरखौ सानसे सिगां बुथुमनानै लाखायो। बेबादिनो मागोनि सानसे सिगां हराव बैफोर फिथाफोरखौ बानायनाय जायो आरो
नंगौ नोंथां
सेथि सान सेथि सानखालि ओ जोंनि ओनसोलाव बेलांगुर सावनायबो नुनो मोनो नोंथां। सोरांसि सोरांसि समाव बे समाव मोनायाव देनानै लानाय फिथा बा सिथाव बैफोरखौ लानानै बेलांगुर सावनाय समाव ओ बेलांगुरनियाव बैफोर बावथाय मुवाफोरखौ बावउनानै ओ खुलुमनायखौ नुनो मोनो बेलांगुर होननानै बुङोब्ला नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओम हौवासा गथ'फोर बा सेंग्रासा बा जायफोरा लावखार लावखार गथ'फोर बेफोरो बैसोरो दैमाजिंनि थानाय फोथाराव ओम जिगाब बा नारा बा गय बिगुर गोरान बैफोर औवा गोथांआव न' बायदि महर होनानै ओ बेलांगुरखौ खुङो आरो बेबायदिनो मागो दाननि सेथि सानखालि सोरांसि सोरांसि समाव गामिनि रायजो राजाफोर गामिनि रायजोफोर रा रायजो राजाफोरनि नुजाथि नाय आरो बैसोर जयै बेलांगुर सावनाय हाबाफारिफोरखौ मावनायखौ बा खुंफुंनायखौ नुनो मोनो। आरो बेबादिनो ओ सेथि सानखालि फुङावनो आबादारि ओ बिथांमोनहा थाराय बा रायदों बा जिगाब बैफोरखौ लानानै आ फिथाइ थायग्रा जायखिजाया बिफां गय, खान्थाल, थाइजौ जायखिजाया जाजाग्रा फिथाइ थायग्रा बिफांनि गुदियाव बेफोरजों ओ बिफांनि गाहाय बाहागोआव खानाय नुनो मोनो ओ बेफोरखौ खायोब्ला मोनसे फोथायनाय दं खि फैगौ बोसोराव मोननो गोनां फिथाइया जाहाथे रुंगारा आरो गुबुननियाव आलासि जानो थाङा होननानैबो साननाय जायो बेनिखायनो मा गो बा दासिनि समाव जों ओनसोलाव ओ मागो दाननि सेथि सानखालि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। आरो बे दिनखालिनो ओ गामिनि बयनिबो न'खर न'खर हाबलायनानै फिथा एन्थाब सिथाव सौराय बेफोरबायदिखौ जानाय नुनो मोनो नोंथां। नाथाय मोनसे खोथाखौ आं बावगारदों नों नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव आलुवा माइरंजों बानायनाय ओ फिथा जायखौ फिथा होननानै बुंदों बेखौ बानायनाय जाया मानो होनोब्ला मागोनि समाव फिथा लावदुम बा फि थिख्लि फिथा जायखौ नोंथाङा हुगुमा फिथा होननानै बुंदों बे फिथाखौ मागोनि समाव जायोब्ला मोसौनि बिखुङाव दुमाल जायो होननानै फोथायो बेनिखायनो बे फिथाखौ बानायनाय जाया। खालि जोंनि ओनसोलाव माइब्रा माइरंजों नंगौ नोंथां माइब्रा माइरंजों बानायनाय एन्थाब बा सिथाव बैफोरखौल' ओ बानायो आरो नालेंखल फिथाइनिफ्राय ओ बानायनाय नालेंखर फिथाइखौ हनानै फिसा फिसा थुख्रा बानायनानै सिनिजों सिथुमनाय जायखौ जों लादु नालेंखरनि लादु होननानै बुङो। बेफोरखौ नुनो मोनो नों थां बिनि अनगायैबो ओ मागोनि समाव आरो मोनसे फोथायनाय दं बेलांगुर सावनाय समाव ओ सोरबा साख्रि मोननो लुबैनाय ओ सेंग्रासा बा सिख्लासा बा हाबा जानायनि उनावबो जायफ्रा ओ गथ' गथायनि मोखां नुवाखै बिथांमोनहा बेलांगुर सावनाय समाव थांनानै ओ बेलांगुर मोदायनियाव बोर बियोब्ला गथ' मोनो बा साख्रि मोनो होननानै जोंनि ओनसोलाव फोथायो। बेबायदिनो बेलगुर सावनाय समाव बोर बिनानै ओ दैमायाव दुगैयोब्लानो गासैबो साननायखौ जाफुं होननानै फोथायो नों थां नोंथांमोननि ओन सोलावबो बेबायदि फोथायनाय दङ ना मा नोंथां?
जोंनि ओनसोलाव बेबायदि गैया नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव जाया नोंथां।
अ बेलांगुरबो खुंनाय जाया नामा नों
बेबो खुङो नोंथां ओ बेयाव लावखार गथ'एबा हौवा सावनाय जायो गुब मानसिफोरा बा सोरबा साख्रि नागिरनानै बेफोरखौ मोना नोंथां। खोनादोंना नोंथांङा?
खोनादों नोंथांनिखौ। आरो मोनसे फोथायनाय दंबावो नोंथां जोंनि ओनसोलाव मागोनि समाव ओ बेलगुर सावनाय समाव ओ औवा गोथांजों बेलांगुरखौ खुङो ओ औवा गोथांखौ खुन्थिया गायनानै बेनि सायाव माइ जिगां बा गय बिगुर बा नाराफोरखौ होनानै नाथाय बे सावनाय समाव औवा गोथाङा खामजोबा बेनिखायनो खामै औवा गोथां औवा सावखोन्दा औवा गोथां बा औवा गोथांखौ लानानै फैनानै फिथाइ थायनो रोङि गय खांथिनि बा जायखि खिजाया फिफांनि फिथाइ ओ थाइफेरे बिफां जायफ्रा बैसो जाब्लाबो फिथाइ थायाखै ओ बै फोर बिफांफोराव बे औवा खामखोन्दा औवाखौ आलायनानै दोनोब्ला फैगौ बोसोरनिफ्राय आबुं फिथाइ थायो बा फिथाइ थायगोन बेखौ फोथायनानै ओ बे औवाखौ गारखोनानै दोननाय जायो नों थां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि दङ नामा? मा नोंथां?
गैया नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेबायदि ओ फालिनाय जाया बा मानिनाय जाया।
अ नंगौना नोंथां? बेनि अनगायैबो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मागो फोर्बोखौ सानबैसे समहा सानबैसे समसिमहालागै खुंफुंनाय जायो नोंथां?
ओ जोंनि ओनसोलावथ' बांसिनानो जोङो ओ सानथामखौ खुंनाय नुयो ओ जेरै गिबि सानखालिथ' ओ जोङो गिबि सानखालिथ' फिथा देनाय जाहैबाय। बेनि उनाव फिथा सावनानै जानाय बिनि उनाव आलासि दुमसि फैनाय ओ बेनोल'सै नोंथां।
अ नंगौ ना? ओ बिदिब्ला नोंथांनि ओन ओनसोलाव मागो फोर्बोखौ माबोरै खुंफुंनाय जायो बिनि बागै नोंथाङा आंनिसिम गुहार फोरमायथि हरनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आंनिफ्राय।
नंगौ नोंथां गोजोनथों।
आरो बिनि अनगायैबो बर'फ्रा ओ मागोनि अनगायैबो बैसागु जायखौ बैसागु होननानै बुङो। बैसागुनि बागैबो नोंथाङा गोबां मिथिगौ जानो हागौ?
मिथिगौ नोंथां मिथिगौ।
बिदिब्ला बैसागु खौ नोंथाङा एसेब्ला एसे समनि गेजेराव सुंद' समनि गेजेराव एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां ओ बैसागु होनब्लाथ' जों बयबो मिथियो ओ जोङो बैसागुनि गिबि सानखालि जोङो ओ बयबो जोङो ओ जोङो बयबो गोदोरफोरखौ मान लायो उन्दैफोरनो बोसोन होयो आरो बेबायदिनो गोदान गानै जोमै जोङो ओ बे सानखालि जोङो ओ गुबुन ओ न'खराव बास ओ गेदेर गोलावफोरखौ जोङो बा बोराय बुरै फोरखौ जोङो खालि जोङो मान लानो थाङो आरो निथि नैथि साननिफ्राय जोङो ओ मोसानो ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो जों मोसानो थांनायाव जों गोबां रोखोमनि ओ बायदि रोखोमनि जेरै ओ गोमो, गोजा, गोथां गुफुर बेफोरबायदि गाबनि दख'ना बा आर'नाइ गामसा गस्ला बेफोरखौ गाननाय नुनो मोनो आरो ओ जोंथ' मिथिखागौ ओ मोसानाय समाव जोङो दामुज'फोरा जेरै खाम सिफुं, सेरजा, जथा गोंगोना, गुरखा बेफोरखौ जों लानानै आरो मेथाइ खननानै नुनो
नंगौ नोंथां बिब्दिब्ला नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानै आंजों सावरायनायनि थाखाय ओ नोंथांखौ आंनिफ्राय खनसे फिन ओ गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय आरो बेखिनियावनो नोंथांजों सावरायनायखौ दोनथ'नोसै होननानै सानबाय।